ओं हेल' हेल' हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
हेल'
हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? हेल' नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों ओं
औ नोंथाङा खोनादोंब्ला औ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
ओं
हेल' हेल' नोंथां
हेल'
नोंथाङा फ्रि सम औ खोनादों नोंथाङा फ्रि सम दंना?
औ औ दङ
अ' नोंथाङा फ्रि सम दंब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन।
औ जोङो जिउ खुंनाय राहा लामानि राहा लामा आयदानि सायाव एसे सावरायनि नोंथां गिबियावनो नोंथाङा जिउ खुंनाय राहा लामानि सोमोन्दै एसे बुंग्रोलाय हेल' नोंथां?
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ
औ नोंथाङा जोङो जिउ खुंनाय राहा लामानि आयदानि सायाव एसे सावरायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां औ
औ गिबियावनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोलाय
औ जिउ खुंनाय राहानि सोमोन्दै ना?
नोंथां
औ जिउ खुंनाय राहा होनोबाथ' जोङो साननानै नायोबा सिगाङावनो ओ जोङो जेन'बा जों थांनानै थानाय जेन'बा जोंनि थांनानै थानायाव मा नांगौ बेखौहाय नायग्रो नांगोन माने ओरैनो नायोबा जानायखौ नायग्रोनो हायो आरो बे जानायखौ जोङो ओ जानाय लोंनायखौ नायनांगौ माने सिगाङावनो होमबासो माने जों थांनानै थानो हागोन नालाय जानायनि गेजेरजोंसो थ' जानायखौ नायो नायो बा जोङो माने जानाया अबेनिफ्राय फैगोन जों बेखौ नायनांगोन आरोना जों अबेनिफ्राय मोनगोन औ जानायखौ जोङो खामानि गावनि आखाइजों मावनानैसो मोनजागोन आरोना जेन'बा जोङो जानायनि आदारखौ जोंनो मा नांगौ जेनेबा जोंनो ओंखाम नांगौ जों ओंखामखौ अबेनिफ्राय मोनगोन जोङो माइ आबाद मावनानैसो जोङो बेखौ मोनगोन ना थ' जोङो आखाइ सोमावनांगोन बेनि थाखाय जिउ खुंनाय राहायाव आरो बिनि उनावहाय जोङो जोङो माने खामानि मावनांगोन आरोना जायखौ खामानिखौ मावनानै जोंनि आखाइयाव फैसा फैगोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ जाय खामानिखौ मावोब्ला माने जोङो ओ रां खामायनो हागोन आरो ना आरजिनो हागोन जोंनि लाइफआव औ दा बेखौनो जोङो जोङो थांनानै थानाय राहा होननानै बुङोबा जोङो गोबां बिजनेसफोर मावनो हायो जेरैहाय दाउ, अमा फिसिनानैहाय जोङो रां खामायनो हायो जेरैहाय
औ
जोङो दाउ, अमाखौ फिसियोबा बिदिनो अमाफोरखौ जेन'बा जोङो मानै मा थाम लाबाय बा मासेखौनो लाबाय जोङो जेनेबा अमा खासि बा अमा बिमा बेखौ जों लानो हायो नोंथाङा जि औ जेखौ लानो गोसो जेनेबा अमा अमा बिमाखौ जों बानायनो थाखाय लायोबा जोङो खम बेसेनावनो माने उन्दै अमा फिसाखौहाय बायनो हायो आरोना नोंथां। ओमफ्राय बायनानैहाय जोङो माने ओ फिसिनो हायो आरोना माने ओ
जेन'बा फिसिनानैहाय बेनिफ्रायनो जोङो फेदेरनानै बेयावहाय ओ जोङो बेनो ओ फिसा आजाय होनो हायो आरोना जोंथ' मासेल'सो अमा लाद दोंमोन जुदि जोङो बेखौहाय फिसा आजाय होयोबा बेवहाय जोंना जेनेबा ओम मासेल' लानायाव ओ जोङो गोबां जेन'बा बिदिनो आतथा नयथा बिदि फिसाखौ मोनहैगोन। होमबा जोङो बे मासेनि दामखौ ओ बोखांफिननो हागोन आरोना बेनि गेजेरजोंबो जों अमा फिसाखौ फाननानै जोङो थाखा आरजिनो हागोन। रां खामायनो हागोन आरो ना नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ खासिफोरखौ लानो हायो जेनेबा खासिखौ लागोन सय मास बेनि उनावहाय नोंथाङा बेखौ फानफिननो हागोन जेरै दस फन्द्र' हाजारनि फाननो हागोन नोंथाङा बिदिनो आरो बेनि फ्राय देरसिन खालामनोबाबो नोंथाङा बिदिनो मोनहैगोन फनसास हाजार गाहाम मोनहैयो आरो ना। थ' बिदिनो नोंथांनि जेनेबा नोंथाङा आ माबायदि ओ जेनेबा माबा बिजनेस खालामनो गोसो माने राङा अबेनिफ्राय फैगोन बिनि आइदिया थायोबा माने नोंथाङा जिउ खुंनाय राहाया गोरलै जायो आरोना नोंथा जेनेबा नोंथाङा अमा लाया अमा अमा लानायावथ' जोंना आदार बायनो थाखायहायथ' जोंना एसेबाबो थ खर्सा गारग्रोनांगोन ना त' बेनि बेनि थाखायनो जोङो बेखौ जुदि लानो गोसो गैयाबा जोङो माबाखौ लानो हागोन आरो ना मोसौखौ लानो हागोन जेन'बा मोसौफोर फिसिनो हागोन जेन'बा मोसौफोर फिसिनानैहाय जोङो बिदिनो रां खामायनो हागौ बेवहाय ओ जोंनि न' न'खर संसार खुंनायावहाय माने ओ गोरलै राहा ओंखारनानै फैोगोन आरोोना जोंनि साम साफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावथ' जोंनो जेनेबा नांगौ बेफोरखौ जेन'बा बे गाइखेर खौथ' जोङो सानफ्रोमबो सा लोंनाय जायोना नोंथांथ' नोंथाङा मोसौ फोर लायोबा जेनेबा बे गाइखेरफोरखौ फाननानैहाय माने थाखा आरजिनो हागोन आरो ना दाख फाननायनि अ जायो नोंथाङा जेन'बा मोसौफोर गायफोर लायोबा नोंथाङा मोसौ फिसाखौ फाननानैबो फैसा मोननो हागोन बेजोंनो माने जोंनि जिउ खुंनाय राहाया गोरलैसिन जायो आरोना नों जेन'बा औनि गेजेरजों आरो थ' बेनि अनगायैबो नोंथाङा जेन'बा आबादफोर मावनानैबो नोंथाङा जिउ खुंलांनो हागोन जेनेबा गोबां रोखोमनि जेनेबा नोंथांनावहाय दाबसेल' जायगा दंबाबो माने आबाद मावनो थाखाय बेयावनो नोंथाङा गोबांनिनो बायदि बायदि रोखोमनि आबाद खालामनानै माने नोंथाङा बेवहाय जिउ खुंलांनो हागोन आरोोना आरो जिउ खुंनाय राहा होनोबाथ' जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो फारफ्रोमबो बिथिङावनो माने अ जौगानाय जानांगोन होमबासो जोंना जिउ खुंनाय राहाया माने गोजौआव थांगोन आरोना आरो बेफोर जौगानायनि थाखाय मेनानो जोङो नायोबा थाखा फैसानि गोनां जानानै फैयो आरोना थ' अब्लासो जोङो जोंनि जिउ खुंनाय लामाया माने सोरां जालांगोन आरोोना सोरां म मोन बिनो जोंनि फैसा थाखायानो जोंखौ हमथानानै लायो नालाय थ' बेखौहाय जों माबोरै सोलिलांगोन मा खालामाबा मा अबेनिफ्राय जेन'बा जोङो मारोरै मा खामानि मावोबा जोङो बेखौहाय मा होनो जौगानो हागोन रांखान्थि बिथिङाव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव बेफोरखौहाय जोङो साननो हनो रोंनांगोन आरो ना आरो बेबायदि बेबायदि जौगानायाव माने हौवाफोरल' ननोङा बेवहाय हिनजावफोराबो गोबां रोखोमैहाय माने न'खरखौ लुखांनो हायो आरो ना जेन'बा थाखा फैसानि गेजेरजों बिदिनो हौवाफोरल' नङा माने बिदिनो जिब जुनार दाउमा दाउसा बिदि लानानै दाउफोर फिसिनानै हिनजावफ्राबो माने न'खर जौगानायाव हेल्प खालामनो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ थारै नों
औ नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायना होदो
औ नोंथाङा जाखिनि बुंनांबाय नंगौ बेफोर गासैबो सैथो जिउ खुंनाय राहा लामा होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोंनि दा आसामनि बा गामि ओनसोलनि बांसिन सुबुंफोरानो आबाद मावनायखौनो गावनि जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै सायख'ना लानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला ग सुबुङानोथ' साख्रि मावजोबा नङा होमबा नोंथाङ जायनि जाहोनाव आबाद मावनानै जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै सायख'नानै लायो सासे मोजां आबादारि जायोब्ला जोंहा बेयाव खंनायाव जेबो आंखालानो फैयाबा आंखाल जानायखौ जों नुनो मोना
ओम
दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबादखौ मावखांनायनि उनावहाय जोङो मेसें द हाखौ ओरैनो खोख्लैनानै दोनङाबालासिनो जोङो मेसें बोथोरनि आबादखौबो जुदि मावोब्ला बेबायदियैनो जों आबादखौ मावबाय थायोब्ला जोंहा मुलाम्फा ज जादों आरो जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै बेखौनो सायख'नानै लानो हायो बेनि अनगायैबो सुबुङानो हा थाया नङा होमबा जायनि औ खायसे खायसे सुबुंफोरा मालायनि न'खराव हाजिरा बा खामला मावनानैनो गावनि न'खरखौ सोंथायोबा बे बेनो जिउ राहा महरै सायख'ना लानायखौबो जों नुनो मोनो
औ
बेबायदियैनो आरो गोबां सुबुंफोरा बेफार फालांगि जेरै सि जोमनि फालांगि बा मैगं थाइगंनि फालांगि बेफोरबायदिहाय फालांगि मावनानैबो जोङो जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै सायख'ना लानायखौ नुनो मोनदों बेबायदियहाय आरो जोंनि बर' आइजो खौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोराबो दाउ दान ननाय ब उमा दान ननाय बल ब्रयलार दाननाय ना दाननाय बेफोरबायदि ना दानिबो गावबा गावनि न'खर फसंथानायखौ जों नुनो मोनदों बा गावबा गावनि न'खर जिउ खुंनाय राहा लामा महरै सायख'ना लानायखौबो जोंदों बेफोरबायदिनो आरो गोबां सुबुंफोरो एन जिअ बा कम्पानि बा दारिमिनारि फसंथान बेफोर बायदियावबो मोजां खामानि मावनानै गावबा गावनि न'खरखौ स बेजों लोगोसे जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै बेखौनो गनायना लानायखौ जों ज नुनो मोनगासिनो
औ
बेनि अनगायैबो जोंहा सोरखारि साख्रियाल' जेन जिउ खुंनायनि जोंनि राहा लामा नङा जेरै जोङो बिजनेस मावनानै बा गिदिर गिदिर थिखादार बेफोरबायदियै गोबां बिथिङाव जोंहा खामानि मावनानै जेरै दाउ अमा फिसिनानै बा ना फिसिनानै मोसौ बोरमा फिसिनानैबो जोंहा जिउखौ मोजाङै खुंलांनो हायो बेनि अनगायै जोंहा बर' आइजोफोरा बा
ओ
सुबुंफोराबो दायो दिसुन सि दानाय बे सि बेखौबो जोङो दानानै बा सि दानाय दारिमिन फसंनानैबो जोङो मोजाङैहाय सोलिलांनो हायो बा मोजां जों जिउखौ लांनो हायो होननानै आं सानो आरो थ' बेबायदिनो जोङो मोनसे न'खरखौ सोलिलांनो थाखायबा जोंहा साफ्रोमबो सुबुङानो गावबा गाव मोनसे जिउ खुंनायनि राहा लामा सायख'ना लानाय थांखि थानांगोन बा बे थांखिखौ जों हानांगोन होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ
समाबो थुबाय नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ जागोन दे
औ गोजोन्थों नोंथां
औ नोंथां